हेल' खोनादोंना नोंथां औ औ खालामबाय दं नोंथाङा?
औ नोंथां एसे जिरायना दं नोंथां।
अ औ अ बिदिब्ला आं थांनो फन हरनायनि सावरायनो होननाय फन हरनाय जादों आरोना नोंथां नोंथाङा आंनो सम होनो हागोन ना?
औ औ नोंथां हागोन नोंथां।
दा जों बिब्दिब्ला जोंनि ओ बर'फोरनि रंजालि बैसागु फालिनायनि सोमोन्दै एसे रायज्लायनो नामा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां नोंगौ।
औ नोंथाङा आंनि माथोखौ खोनाखादों ना?
औ नोंथां खोनादों नोंथां।
औ औ। दा बिब्दिब्ला जोंहा रंजालि बैसागु होननानै बुङोब्लाथ' मोनसे रंजाथाइ फोरबोखौनो होनो नङा होनब्ला नोंथां जेरैहाय जोङो रंजालि बैसाग होनो जोंहा गासै ओ गासै जोंनि आसा हादरावनो बेफोरखौ बेखो फालिनाय जायो आरो जायफोरहाय जोंहा आबाद गायसोबो बिथांमोना जायफ्रा आबादजों सोमोन्दो दङ बा जोंनि बर' सुबुं बा गुबुन बायदिसिना रोखोमनि सुबुंफ्राबो रंजालि बैसागु फालियो आरोना नोंथां। बिनो जोंहा बैसागुआथ' रोख खोमनि दङ बेनि गेजेरावनो जों दिनै रंजालि बैसागुनि सोमोन्दै सावरायनो नागिरदों जेनेबा
नंगौ था नंगौ।
होननानै जेब्ला ओ आबाद आबादखौ जोंहा गायनो सम जासि जसि जायोना बेनि आग लावनोहाय जोङो दान मोनसे जेरैहाय सिगाङावनो जोङो बे रंजालि बैसागुखौ फालिनाय जायोना बे सागुनि उनाव ओ जोंहा बे बैसागुआनो गिबि जोंनि आसाम हादरनि केलेण्डारनि गिबि दान जायो आरोना बेखायनो जोङो जों आबाद मावनाय आगोलावनोहाय जोङो बे रंजानाय फोर्बोखौ फालिनानै लाग्रोनाय जायो आरोना।
औ औ नंगौ नोंथां बेनिखायनो जोङो बे रंजालि बैसागुखौ फालियो जेरैहाय जों आबाद मावनायाव गोबां खस्थ' खामनो गोनां जायो बेखायनो जोङो बिदि रंजानानै लानायखौ जोङो मोनो आरोना बे समावहाय जों जोंहा गासैबो मिथिंगानि महरानो सोलायलांजोबो जेरैहाय ओ मानसिनि गोसो सोजों लोगोसे बा दंफां लाइफां जिब जुनार गासैखौबो सोलोंनाय नुयो होननानै बुङोब्ला जोंहा बे रंजालि बैसागु फालिनायनि सानसे सिगाङावहाय जोङो आबादजों सोमोन्दो गोनांखायनो जों मोसौ थुखैनाय हाबाफारिखौ लाग्रोयो।
नंगौ नोंथां नंगौ।
जेथो दाननि जोबथि सानावहाय दमासि होननानै बुङो जों जायखौ बे सानाव जोंहा मोसौ नि थाखायबो सानसे सान हमनानै दोननाय दङ आरो ना। बे सानावहाय जोङो मोसौनि मुङै बा जोंहा माइनावनि मुङै बेखौ फालिनाय जायो जेरै जों खालि मोसौल' नङा जेरै बोरमाफोर थायोब्ला बेखौबो जों थुखैयो आरोना। बेनिफ्राय जेरै मिथिंगाया महर सोलायो गासै बिलाइफोरा सिरिजोबनानैहाय गोदान बिलाइ खिलियो। बिब्दिनो जोंहा सुबुंफोरनि गोसोआबो एसे रंजाखांनाय फैयो आरो बे दाब फैब्लानो बेनिफ्राय ओ ओ बेयाव जोंहा जिब जुनारफोराबो जोबो गुस्लायनानै जेखौ जोङो बुङो बेयाव जायो नालाय जोंहा मोसौ बैसागुआव बेनिफ्राय जिब जुनार फोराबो औ महरफोरा सोलायजोबो आरोना। बेनिफ्राय जों एसे जेहाय जिब जुनारनि खानायफोरा जुदि बिसोरनि खोमोनफोरा जुदि जोङो खेंख्रा खुंख्रा जानानै थानाय नुयोब्ला बिसोरनि महरफोरा जोबोर ओ जुब्रिया जानानै थानायफोरा जों बे मोसौ फिसाखौ फानहैनायनि उनावहाय बा जोंहा बिसोर फैजाखांनायनि उनावहाय ओरैबायदि सिल सिल मोजां स्लिम स्लिम जानानै फैयो आरो ना बिसोरनि महरफोराबो उनाव जोङो बेवहाय बिसोरखौबो जोङो ओ थुखै लोबै जोङो बायदिसिना मिथिंगानि ओ मुवाफोरखौ खांनानैहाय थुखैनानै बिसोरखौबो उदां खालामनानै होयो बे दिनावहाय। बे सानसेखौ उदां ह हगारनानै होयो आरो ना बिसोरनि गोसो बायदिहाय गांसो जाफथिंथों ना दुब्लि फोथाराव गिदिंथों बिब्दि होननानै। बेनिफ्राय खालार खालिलाय जोंहाबो जोंनि नखरनि ओ गोमालांनाय आबै आबै आबौ आजौमोनखौ गोसोखांनानै बावथाय बावो। बेनिफ्राय नैथि साननिफ्राय जोंहा बिब्दिनो बैसागु होननानै बुङोब्लाथ' रंजानाय एंजाथाइ फोरबो नालाय बेयाव जोंहा गोबांनो न'खरफोरावबो जेरैहाय जौ फिसिनानै दोननाय थायो आलासि उलासि फैनायनि था थाखायबा जोंहा बै समा ओरैबायदि मोनसे मोजां सम जेरावहाय जोङो गान ओ गोदान जोङो सोमोन्दो खालामनाय जेरैहाय खैना नायहैनाय बा हाबा बै सननि बै समनिफ्रायनो बै दाननिफ्रायनो जोंहा जागायजेनो आरोना। बेनिफ्राय जोंहा बे बोथोरावनो ओ गामि गामि रंजानाय लोगोसे जोंहा खायसे खामानिफोरखौबो थार खामानिफोरखौ लायो आरो जेरै खैना नायहैनाय। बा खैनानि बरनि न'खर नायहैनाय बेफोरबायदि खामानिखौ लानाय जायो नोंथां। बेनिफ्राय ओ आं नोंथांनाव दा सोंनो सानदों जेनेबा नोंथांनि ओनसोलाव ओजालाय रंजालि बैसागुखौहाय माबायदिहाय फालिनाय जायो एसे फोरमायनानै होलाय नोंथाङा।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
औ औ दे।
दा बुंनो थाङोबथ' जोंना बै रंजालि बैसागुआव जों गोदोनिफ्रायनो जोंना माने सोलिबोबाय थानाय दों बेखौ माने माने फालिबोबाय थायो आरो नोंथां। दा जोङो बुंनो थाङोब्ला जोङो बै बैसागुखौ जोङो गोदो खोनाबोदोंमोन आरो नोंथां बिजाबफोरावबो जोङो लिरनाय खोनाबोदोंमोन आरो जोङो बाथ्रायावबो जों खोनाबोदोंमोन आरोदां बेखौ बिसोरो माने गोदो माने से दानसिमाव लागै बिसोरो फालियोमोन आरो नोंथां। नाथाय आथिखालावथ' जोंना गोबां खामानिफोर बायदिसिना दं नालाय नोंथां। बेनि थाखायनो बेखौ स्नि स्नि सानसिमल' फालिनायखौ जोङो माने नुबोदों आरो नोंथां। दा जोङो जेरै स्नि सानखौ जोङो मादै मादि जोङो फालियोबथ' नोंथां गिबि सान फालिनोथ' जोङो गिबि माने जोंना सैथो दान सैथो दाना जेब्ला जोंना जोबनो सम जायो नोंथां जोंना माने जोबथा बेटनिफ्राय जोङो मोखौ थुखैनाय हाबाफारि एबा मोसौ बैसागुखौ जोङो फालिनाय जायो आरो नोंथां। दा जोङो बुंनो थाङोब्ला जोंनाथ' मोसौ थुखैनि थाखायथ' जोङो बै सानखालि जोंनाथ' गोबां बेसादफोरनि गोनांथि जायो जेरै जोंना लाव फान्थाव ओजोंनो हालदै ओमफफ्राय बेनि उनाव जोंनो नांगौ जायो जोंनो थाराय जोंना दिग्लिलिटि जोंना बिनि उनाव जोंना मोखनि थ थाराखौबो नांगौ जायो नोंथां। बेनि उनाव जोंनो बेखौ जोङो माने जोंनाथ' सानसेयावनो जोङो न'खराव मोनजोबाबो जानो हागौ नोंथां बेनि थाखायनो जों बेखौ सानसे सिगांनो जोङो माने था थियारि खालामना लाग्रोाय आरो नोंथां। बेनि उनाव जोंना जेब्ला मोसौआव थुखैनानै जोंना सम जायो सम माने जोंना बैनि फुङाव जोंना मोथौ सुखैनायनि दि सानखालि जोंहा फुङाव उथिनानै जोङो गिबियावनो जोङो लाव फान्थावफोरखौ मोजाङै हाना लानानै जोङो माला सुना लायगोन नोंथां बेनि उनाव जोङो बै मोसौफोरखौ जोङो गलिनिफ्राय दिहुननानै जोङो जेराव सुयो जेरै मानो थुखैहोयो बिसोरखौ माने हाखर बिलो आ फुख्रि बायदिसिनायाव जोङो लाना थांनानै जोङो जेराव जोंना दैखौ मोनो बेयावनो जोङो थुखैहैयो आरो नोंथां। बेनो जों बिसोरखौ मोजाङै थुखैखांनानै जोङो बिसोरखौ दसे सम जोङो खाना दोननांगोनांदों नोथां खाना दोनखांनानै जों बेखौ बे उनाव जाहाथे बिसोरनि दैफोरा मोदोमनि दैफोरा रानो बेनि उनाव जोङो बै इसोरखौ जोंना माने गोदोनिफ्राय जोंना नेम मोनसे दं जेरै जोंना साराय खान्थानि हांगारफोरखौ जों बिसोरनो फोथा होनाय आरो नोंथां होखांनानै जों बिसो बेदिरनायाव लाव फान्थावखौ जोङो सारनानै जोङो बेसोरखौ माने जोङो गोदोनिफ्राय जोंना मोनसे सल' दङ जेरै लाव जा फान्थाव जा जोंहानि मोसौआ बोसोरै बोसोरै देरबाय था बेफोरबायदि औ बेफोरबायदि फल'दों आरो औ नंगौ नोंथां। बेनि उनाव जों बेखौ बुंखांनानै जोङो बिसोर मोसौफोरनि जोङो गोदा माने गोजाम फाखाफोरखौ जोङो बख'नानै बेसोरखौ दुब्लि फोथार लांदां फोथारफोर जोङो हगार खारना होयो आरो जाहाथे बिसोरो गोसो खुसियै गिदिङो बेनि थाखाय बेखायनो एंगारना हायो आरो। बेनि उनाव जोंना मोसौ बैसागोखालि जोंना नोंथोंनाथ' माने फोथायनाय दङ नोंथां। बै सानखालि जोङो सेजौसे जोङो बायदिसिना ओंख्रिफोर जोंहा मैगं बुथुमना थानायानायखौ जों नुयो आरो नोंथां। गोदोथ' गोबां मैगंफोर मोनोमोन नाथाय आथिखालावथ' खम बिबांनि मोनो थेवब्लाबो जोङो जि एसे एनै मोनो बेखौनो जोङो खांथिंनानै जोङो लाना फैनानै जोङो संनानै जायो आरो नोंथां। नाथाय बेनि उनाव जोंना बेखौ फरायनो दंदों जोंना गोदान बोसोराव जोंना लोमजानाय साजानाय माने बारफोरजों जोंना लोमजानाय फै नालाय नोंथां। बेफोरो जोंना माने जाया होननानै जोंङो फोथायनाय दङ आरो बेराम आजारफोरा जोंना। हामो होननायखौ जोङो फोथायनाय दं आरो नोंथां। बेनि उनाव जोंना ओम जोंना जेब्ला। मोनायो मोसौ लायनो सम जायो अब्ला जोङो बै मोसौफोरखौ जोंना। गोदान फाखाफोरखौ जों बाथौआव जोङो माने, बाउनानै जोङो बै गोदान भाखाखौ जोङो मोसौखौ लायनो सम जाब्ला जोङो बेयाव। माने गोदान भाखाखौ, जों मोसौनो होनाय जाया आरो नोंथां बेनि उनाव जोंना बेफोरबायदिनो जोंना, ओम मोसौनि माने, बैसागु जों बै इफोरबायदिनो फालियो आरो नोंथां। बे उनावथ' जोंना नैथि सानखालि जोंना मानसिनि सान नालाय नोंथां बैखालि जोंना। बर' हारिनि बायदिसिना जोंना। गानग्रा जोमग्राफोर दं नालाय जेरै माने आइजोफोरनि थाखायथ' जोंना बायदिसिना। लांगा द'खना बायदिसिना दखना दङ। बेनि उनाव फालि आरनाइ बायदिसिना दं आरो नोंथा बेनि थाखाय जोंना हौवासाफोरनि थाखायबो जोंना गाम सा। आरनाइ गस्ला फालि बायदिसिना आरनाइ फालि दं आरो नोंथां बेखौनो जोंना गै मानसि। बिनि सानखालि जोंना बेफोरखौ गाननानै गेदेरा जों गेदेरा उन्दैखौ बोर होयो आरो नोंथां। बेनि अनगायैबो जोंना जेराव जोंना गामिफोराव गिदोर गोलाव दङ जोंना बोराय आब बै आबौमोन बिसोरनिफ्राय जोङो बोर लायो आरो नोंथां बोर लाखांबा जोंना बै सानखालि जोङो। माने। जोंना बायदिसिना जोङो जानायखौ नुयो जेरै बर' हारिनि जानाय जेरै बायदिसिना दोरोङारि जानायखौ नुयो अमा बेदर जोङो बायदि बायदि जानायखौ नुयो आरो बेनिसा जोंना। बर' हारिनिनो जोंना जौ बिदै बेदरखौबो लोङो आरो नोंथां बे उनाव। थ' जोंना नैथि सानखालिबो जोङो। जेरै गामि गामि जोङो मोसानायखौ नुयो आरो नोंथां गथ' गथाय बोराइ बुरै सेंग्रा सि सिख्ला जोङो जयैनो माने न'खर न'खर थांनानै। मोसाहैयो आरो नोंथां रंजायो मोसायो। बेनिफ्राय बिगोमाया जि एसे हरो नोंथां बेखौनो जोङो गोसो गोथारै जोङो लानाय जायो आरो नोंथां फैसा हरोब्ला जोङो फैसाखौ लागोन। माइरं हरोब्रा जों माइरंखौ लागोन बेफोर बायदिनो लानाय जायो आरो नोंथां। बेनो जोङो बेफोर बायदि मोसायै मोसायै जोंना। जेब्ला जोङो जोंना जोबथा जोंना जोबनो सम जायो जोंना बै सानखालि जोङो मोसाहैनाय जायो। मोसाखांनानै जोंना जेब्ला बैसागुआ जोबो। जोबबाय माने जोंना स्नि दिन जों फालियो नालाय नोंथां बै स्नि दिना जोंना जोबबा नोंथां। अब्ला जोङो बैखौ ओंखाम बोथिसे हिसाबै जोङो ज'यै जोङो खाना हिसाबै जायो आरो नोंथां। बेफोर बायदिनो जोङो जानानै। जोङो गोजोन आरो नोंथां गोजोन जेब्ला जोंना बैसागुआ जोंना। माने जोबो जोबब्लाथ' जोंना बायदिसिना, जोंना जोबनाय समाव जोंना फोरबो मोनसे जाबावो नोंथां जेरै जोङो बुंनो थाङोब्ला जोंना। हाबा फुख्लिखौबो जोङो जोंनि बे ओनसोलजों जानायखौ नुदों आरो नोंथां। जेरै हाबा फुख्लि होनबाथ' जोंना। आबै आबौफोरखौ जोङो बरायनानै मोनसे गाजा गोमजायै जोंना बर' हारिनि। गाननाय जोमनाय दामनाय देनाय खाम, जथा, सेरजा सिफुंफोरजों बरायनानै। बेयाव जोंना थाम सान जोङो फालिनाय नुयो आरो नोंथां। जेराव जोङो आबै आबौनो जोङो। बायदिसिना जोङो उम जानाय लोंनाय नङाब्ला बिसोरनो थाग्रा जागा बायदिसिनाखौ जोङो। बैयावनो जोङो माने न'लुनानै जोङो खालामनानै जों बेखौ। बरायहैनानै जोङो बिसोरनि जायगासिम जोङो दोनना फैनायखौ नुयो आरो नोंथां। बेफोर बादिनो जोंनि बे ओनसोलथिं माने बेनि अनगायैबोथ जोंना। गोबां फांसनफोरबो जायो नोंथां हा बैसागु बोथोराव। बे जेराव जोङो माने फांसनफोर बुङोब्लाथ जोंना। सल रोजाबनाय बादायलायनाय मोसानाय बादायलायनाय नङाब्ला जोंना सल खननाय। ओ माने बर हारिनिनो जोङो गोदोर गोेदोर जोंना मेने थाइ खनगिरिफोर दं बेफोरखौ लाना फैनानै जोङो माने सानसे। साननैनि थाखाय जोङो माने रंजानायखौ लायो आरो नोंथां।
औ दा नोंथां बिदिब्ला जोंहा समाबो जानानै फैबाय दोनथनोसै नामा नोंथां। औ दे।
होमबा गोजोन्थों नोंथां।